नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां, नोंथाङालाय?
खोनादों दे नोंथां।
औ
बेवहाय दा जोंहा मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
औ औ औ औ सावरायजागोन नोंथां सम दङो।
आयदाखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंना होनिसै बे आय दाखौ लानाय जादों बर'फो फोरनि माने ओ दामनाय जेन देनाय जों लोगोसे मोसानाय
औ बर'फोरनि
गुबै आरो बर'फोरनि माने ओ दामनाय देनाय आरो मोसानायनि सायाव रायलायगोन आरो नोंथांदो। सावरायगोन आरो एसे। नोंथांनो फोरमायनो नांगौ लासैैनो नोंथाङाबो मिथिनायखिनिखौ बुंना होबानो जाबाय। जागायनोसै बिदिब्ला नोंथां। बर'फोरनि दामनाय जागोन। बर'फोरनि दामनाय देनाय एबा मोसानायाथ' गुबैयै ओ मिथिंगाजो ओ, आबाद मि थिंगा बायदिसिना फोरबो, बेफोरखौ लानानै गोबां माने सोमोन्दो दंलायो आरो।
औ औ नोंथां नंगौ।
ओ, बे गुबैयै बाथौ धोरोमजों लोब्बा दं आरो।
औ औ बाथौ धोरोमजों लोब्बा
सरासनस्रायै बेयाव ओ, मुलुगनाङै माने बुहुमारि
औ औ।
बेवहाय गुबैयै ओ, दामग्रा आगजुफोरा माने ओ औवानि जायो आरो बांसि
औ औ बां गोबांसिनानो औवानि बानायनाय जायो। औ आखाइजों औवाजों बानायनाय जायो, औ औ
जेरै औवाजों बानायो बिदि आरो। बेवहायथ गोबां आरो मोसानायफोर दं, जेरै
औ औ मोसा
मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय, बैरामाब मोसानाय औ बेफोर दङ। जेरै गुबै मोसानाय खेथा खिनिखौ बुंनोसै आं, खेराइ मोसा नाय, जेरै हाबा जानाय मोसानाय, ओ गोदान मो नाय बेफोरबायदि आरो। बेफोराव थाहैबाय बागुरुम्बा खौथ गाहायै
औ, जोंनि बरफोरनि गाहायै बैसागु फोर्बोआव बेखौ माबानाय जायो
औ, मोसानाय जायो आरो, आरो गुबैयैथ ओ गुबै रंजानाय जायखि जाया फोर्बो खुंथायाव मोसानो जोङो बेखौ ओ बारदै सिख्ला महरै माने सिखिरि मोसानाय होननानै बुंनाय जायो आरो। बागुरुम्बा मोसानायखौ बेयो ओ लाइमोनफोरनि माने ओ मोजां ओ सोमोन्दो माने मोजां थासारि जेरै मिथिंगा आरो मुंदांखा आरो बिदियाव बियो।
औ नोंथां नंगौ
बे बारदैसिख्लाखो माबादियाव मोसानाय जायो जेरैबा दावहायानो हमना ला गोदोनि दाावहाजों गोदोनि बिदि दावहायाव जेनेबा जे देरहाब्ला देरहायोब्ला सिख्ला मोसानाय जायोमोन आरो।
दावहायाव जेब्ला देरहायो अब्ला बारदै सिख्ला मोसानाय जायो मोना
जेराव ओ राजाफोरा गुबुनजों दावहा नांनानै बेवहाय उ ओ देरहायोब्ला
औ औ
माने बादै सिख्ला खौ जाबनानै मोसानाय जायो औ नंगौ आरो बेवहाय दं बैराब राजा जेरै बैराब राजाया जाहैबाय हाबा हाबायाव माने मोसानाय जायो बेखौ बैराब राज बैराथि मोसानाय नोंथाङाथ खोनानो मोनदों जानोहागौ बैराथि होननायखौ जाय गय खावो दिनै हाबायाव गय रानग्रा बिदि अ बि बैराथि मोसानायखौ बैराबाफ्रा जाया बैराथि रा बैराथि मोसानायखौनो बैरा राजा होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौ हाबायाव मोसानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
उम बैराथिखौ बाख्नायनाय बिदि आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो दंबावो गोबां जेरै हाबा जानाय मोसानाय जाय माने हाबानि ओ बर गोदान बा खैना गोदानखौ माने जंखायनानै जेरै बा बरायनाय बिदि आरो आरो बेवहाय दं खेराइ मोसानायाथ थाहैबाय गुबैयै खेराय फुजा बायदिसिना ओ औ बायदिसिना फोरबोफोरावबो थाहैबाय
औ औ फोरबोआवबो खेराइ थाखायो।
मोसानायाथ गुबैयै गाहाय महरै दौदिनि जों माने खुंजानाय आरो
औ औ औ औ औ औ औ खेराइनि गाहाइखौ दौदिनि होननानै बुंना जायो।
औ आरो गोदान मोसानाय गोदान मोसानाया जाहैबाय गोदोनिखौ नागारनानै माने गो गोजाम गोदोनि
गोदोनि गोजामफोरखौ नागारनानै औ औ।
माने फोजोबस्रांनानै गोदानै माने दानि जा सोलिबाय थानाय थासारिजों माने सोमोन्दोख खौ लानानै रोजाबनाय बा मोसानाय मोसानाय आरो औ आरो बेवहाय दं ओ दामग्रा देग्रा। जेरै दामग्रा देग्राखो मानि बिनि बागैनो सावरायनाय जादों नालाय दाथ' नोंथांजों दामग्रा देग्रा होननानै बुङोब्ला गुबैयै सिफुं सि सेरजा, खाम, जथा, गंगोना दा जाबस्रिं गोबां दं आरो गुबैयै मोनबाखौ लानाय जायो आरो
औ औ
दामग्रा
गुबैयै मोनबाखौ बर सुबुंफोरनि गाहाय दामग्रा देग्रा आग जु महरै लानाय
औ औ जाय सिफुंखौ जेराव बानायनाय जायो जेरै गान्थिया जेराव गोज गोजान गोजान जायो आरो औवा गोला गान्थि खम गोनां औवा गोलावखौ माने ओ बेवहाय सिफुंनि गुदुङाथ' आरो गुदुं
औ औ गुदुंबा
बेखौ माने ओ दामग्रा देग्रानि बेलायाव बरफोरनि दामग्रा देगानि बेलायाव मस्ट इम्परटेन्ट महरै माने गुबै
गोनांथि गोनांथि औ
आगजु दामग्रा आगजु बेखौ गुबैयै बागुरुम्बा मोसानायाव बा बा बागुरुम्बायाव गोनांथि जायो आरो बे गाहाय।
औ औ औ नंगौ।
आरो दं बेवहाय सेरजा सेरजानि बे नोंथाङा मोनथि मियोब्ला बुंनो हागोन मिथियाब्ला सोंनाबो लानो हागोन बिदि।
नोंथांं नों
औ औ औ जागोन सोरजाया दिरुं थायो नालाय बेवहायथ दिरुं। खौथ दाना गोबां माने सेरजायाव।
औ
मोनबा मोनद मोनस्निआव लासै माने होयो आरो माने दिरुंखौ।
सेराजानि दिरुंखौहाय
बै दिरुंनांगौआ जाहैदों मोनब्रैल दिरुं माने।
सेरजायाव गुबै दिरुंखौ मोनब्रैल नांगौ।
बि बायदियै बानायनाय जायो गुबैयै मोनब्रैल। दिरुं नांगौ जायो आरो बेवहाय।
औ
बे आरो सेरजाखौ माजों बानायनाय जायो जुनारनि बिगुरजों। आरो दंफांनि थुख्रा।
जुनारनि बिगुर आरो दंफांनि
औ औ दंफांनि थुख्रायाव जुनारनि बिगुरखौ माने सिथाबना होनाय जायो आरो।
औ औ नों
औ बि दि बानायो आरो खाम दं जोंहा।
औ औ खाम।
गोलाव दंफांनि थुख्राखौ माने बेखौ दानखनानै बा हाखनानै बेखौ खाम बानायनाय जायो आरो बेवहाय बो माने मोसौनि ओ बिगुर
बिगुरखौ होनाय जायो।
होनाय जायो आरो जेराव खामखौ आखाइजों बुनाय जायो। बे जायगायाव मोसौनि बिगुर खौ होनाय जायो आरो मोसानायाव दामनो थाखाय बाहायनाय जायो।
औ औ बे खामनि बुग्रायाबो ओम फारसे ओ मोनसे बा फारसे दिगथिंजाय गिदिर फारसे दिंथिंजाय एसे फिसा थायो नामा नोंथां बेखौ मानि थाखाय औ बेखौ मानि थाखाय होनाय जायो नों थांङा मोनथिगौ नामा मोनथिगौब्ला एसे फोरमायना हो।
औ बेखोथ मोजाङै बुंनोबो हाया माने जाखिनि मु मिथिगौ बेखौ बुंनोसै। बेवहाय जोंहा दामनो थाखाय सोदोबा गोबां रोखोमनि जानो हायो नालाय।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां।
ओहो सोदोबा खाम दामनो गोनां मोसानायजों मिलायनो थाखाय माने मोननैबो एखे जायोब्ला सोदोबा बिजोंबो बिजोंबो बिनो एखे सोदोबानो ओंखारगोन। अब्लानियाथ खामनि थाखाय दामनो थाखाय जोंहा सोदोबखौ माने गोरोबहोनो हानाय नङा नालाय मोसानायजों माने गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनानै बेह फारसेथिं गिदिर फारसेथिं फिसा होनानै माने जों बेखौ दामोब्ला माने सोदोब दिहुनलांनो हायो आरो बेजों।
औ औ सोदोबा गुबुन गुबुन ओंखारोब्ला सोदोब जानाय
सोदोबजों माने दामनो हायो।
औ आरो मेथाइजोंबो मिलायलांनो
औ गोरोबहोनो हायो बिनि थाखाय माने फारसेजों फिसा फारसेजों गि गिदिर बिदि लाखिनाय जायो बेहाय गुबैयै फिसाखौ आगदाथिं आरो गिदिरखौ आखि लानाय जायो नाथाय दानि दानि माने खायसे दामग्राफोरा बे आगसिखौ आगसिथिं फिसा आगदाथिं गिदिर बिदिबो लायो जाय माने माने जोनोमनिफ्रायनो माने जायफोरा आगसिथिं बांसिन बाहायनाय जायो।
औ औ।
बिदिफोरा माने आगसिथिं लानाय जायो आरो बेखौ।
औ माने गावनि दामनो हानाय सुबिदा मथे लानाय जायो आरोना बेखौ नोंथां। औ औ बेयो जेबो बेयो जेबो थि बा आ ओ बिदि थिखानाय थायाना जे ओ गिदिर दामनायखौ आगसि आग
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो आरो माने खानाय गैया बेहा।
औ औ नों जेथिं दामनानै ओ मोजां मोनो बा नोंनि सुबिदाया जेथिं जायो बिथिंनो दामजायो आरो।
औ औ आरो बेवहाय दं जोंहा गंगोना जेरै गंगोनाखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो जायखौ।
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाथ' खोनानो मोन्दों जानो हागौ नु दोंबो जानो हागौ गंगा गंगोनाखौ बेखौथ' दामनो थाखाय हौवा हिनजावनि सिमा गैया। हौवायाबो दामनो हायो आइजो आबो दामनो हायो। बेफोर बायदि आरो आरो दं जोंहा थरखा जाबख्रिं गोबां दंबावो जेरै थरखाया जाहैबाय औवाजों बानायनाय माने। बेखौ दामनानै औवाजों माने खेराइआव फुजाफोराव बाहायनाय जायो आरो बेखौ।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जाबस्रिं जेरै ओ फिसा माने दामग्राबार आरो आखाइजों बेयो माने आसिजों दामनाय जायो बेखौ। माने बेवहाय गुदुं थाखायो। दाबस्रियाव जाय आसिखौ हमनानै आखाइखौ माने मुखुबनाय बायदि बेखौ दामनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंहाथ' आरो गोबां माने दामग्रा माने रोजाबग्रा मेथाइफोर गोबां दंसै बे जाहैबाय
औ औ दङ नोंथां।
मिथिंगायारि आरो गोबां माने रायज्लायनायजों माने ओ
अ रायज्लायनायजोंबो जायो।
बिदि